अ नोंथां खोनादों ना?
नोंथां ओ, मा खालामगासिनो दा नों
ओ दाथ' ओरैनो जिरायगासिनो
अ मोजाङैनो दङब्ला होमबा खबरफोरा?
दं आंनिया खबरा मोजांथ'।
अह होमब्ला आङो फन हरनायनि जाहोनखौ बुंनोसै
औ औ दे
ओ आङो माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो रायज्लायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो अह बे आयदाया जाहैबाय जेनेबा जोंनि खाथि खालानि ओनसोलफोराव बा नोंथांमोननि खाथि खालानि ओनसोलफोराव बे ओ बेफार फालांगिया बै माबायसा माने सिगां माबै बोरै मोन दा माबायसा जाखो माने जौगा खांनाय माबै फैखो बा रांखान्थियारि जौगाखांनाय माबोरै फै खो बे फोरनिनि सायाव एसे सावराय जागोन नामा? औ अब्ला नोंथाङा एसे औ फोरमायना होदो जि माने नोंथांमोन नि खाथि खाला ओनसोल फोराव ओ माबायदियै बेफार फालांगियारि जौगाखांनाय फैखो आरो ओ हान्था मेला लोगो से अ बे माने रांखान्थियारि बि‌ थिङाव माबोरै जौगाखांनाय फैखो
औ औ औ औ औ औ औ औ औ दा बे फार फालांगि बुङोब्ला आगोलनि समाव बे हाथाय बाजारफोराबो खममोन नालाय बे मोनसे जायगायाव हाथाय बाजारफोरा जायोमोन ज' ज' मानसिफोरा बेयावनो ओ सोरबा फानो सोरबा बायो बिदि सोलियोमोन आरो। बेनिफ्राय मा जाबाय बे गो खौ माने बे गुबुन जायगानिफ्रायबो बे फारिफोर फैयोमोन आरो बे जोंनि ओनसोलनि जेनेबा ओ फिसा फिसा फालांगि होनोबा जेरै ओ नखर न खरावनो गायनाय गयफोर फाथैफोर बेफोरखौ फानोमोन। आरो एंखोर फानोमोन आगोल मो सौ मैसो फानोमोन। बिदिनो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां ओ दारिमिनारि जौगाखाङाखै नालाय नखरावनो आबाद मावनाय जेरै ओ माइ फाननाय ओ खाला दालि फाननाय, मुसुर फाननाय, सबाय फाननाय बे फोरखौ मोनसे बाजारावनो फानोमोन आरो। आरो बैफोर जेनेबा बाजारफोरावहाय ओ ने थागिबि मानसिफोरा जेनेबा लकेल मानसिफोरा सोरबा गैयाबा बायना ला बाय आरो बेनो जेनेबा फालांगिरि एसे गोजौ थाखोनि फालांगिरि गोजान जायगानिफ्राय फैयोन आरो बि सोरो जोंनि बाजारफोराव खाथिनि बाजा आव थारमाने नै गामि ओनसोलनि बाजाराव बिसोरो फालांगि खालामनो फैयोमोन आरो अब्ला बिसोर मा खालामबाय माइफोरखौबो बुरजा बुरजा बायना लांबाय बेनिफ्राय बे जेनेबा दालि मैगं बेफोरखौ बुरजा बुरजा बायना लांनानै बिसोरो गाव गावसोरनि जायगायाव फालांगि खालामहैयोमोन आरो जिहेथु जोंनि जायगायाव मैगं थाइगंनिबो आंखाल गैया मैगं थाइगंखौ जोंनिया गामिफोराव बारा बाया नालाय मानसिफोरा न'ख खरावनो थानायखाय जेनेबा बाजारफोरावसो फाननो लांनो गोनां जायो आरो बिसोर बाजारफोराव फाननो लांबाथाय बेफोरो गोजाननिफ्राय फैनाय फालांगिरिफोरा बेफोरखौ बायना लांनानै गावसोरनि ओनसोलाव आरो एसे बुरजा दामाव फानहैयोमोन आरो आरो दा जेनेबा मोसौ मैसो होनबा थाय अमा दाउ बेफोरखौबो जेनेबा जोंनि ओनसोलावथ' आ मोसौ मैसो बारा बायथिङा नालाय दाउ अमा बेफोरखौथ' बारा बाय बिथिङा बिसोर गोजाननिफ्राय फैनाय बेफारिफोरानो बेफोरखौबो मा खालामबायो दाउ अखौफोरखौबो बायना लाङो अमाफोर खौ‌ बायना लाङो मोसौ मैसोफोरखौ बायना लाङो थिग बिदिनो जोंनि ओ थागिबि मानसिफोरा बेफोरखौ फाननानै फालांगि खालामोमोन आरो जेनेबा गुबै फालांगियाथ' बैसोरनियासो जाहैबाय जाय फोर गोजाननिफ्राय फैयो बिदि आरो ओमफ्राय आजिखालि मा जाबाय बै जेनेबा ओ बे हाथाय बाजारफोरा गोबां एरिया लोगो नांनानै बे हाथाय बाजारफोरा गोबां एरिया लोगो नांनानै थारमाने मोनसेल' जायोमोन दा खिन्थु गावबा गाव जायगायाव फिसा फिसा हाथाय बाजार खालामबाय नालाय दा बै फोर गेदेर हााइफोराबो एसे गोहैलो गोलैयो आरो जेनेबा एसे दुरबल जालांबाय ओमफ्राय आरो गोजाननि बेफारिफोराबो एसे फैनाया खमायलांबाय आरो जिहेथु फानग्राफोराबो एसे खमायबाय नालाय गावबागाव ओनसोलावबो गावबा गाव जाय यावबो जेनेबा हाथाय फिसा फिसाफोर हाथाय बाजार जायो नालाय बेखायनो एसे खमायबाय आरो बेनिफ्राय बाखिथ' ओरैनो थिगानो दङ? हान्था मेला जेनेबा हान्था मेला थाय जोंनि लामा दालां बेफोरा जोबोर मोजां जाबाय नालाय गारि गुराफोरा मोजाङै खारनो हायो ओमफ्राय जेनेबा जों गोजाननिफ्राय मायबा बायना लाबोनो गोनां बा थाब दसेनो लाब्रबनानै लाना फैब्रनो हायो आरो ओमफ्राय बे सुबिदाया मोजां जादों आरो जेने बा आरो जों जेनेबा गोजाननिफ्राय मुवा बेसादफोर लाबोनानै गावनि ओनसोलाव फानफैनाय बेफोर सुबिदा जादों आरो जेनेबा जेरैहाय न' लुनायनि थाखाय जेखिजाया गोबां मुवा नांगौ जेरै थिं थक्था काट बेफोरखौबो आरो जेनेबा गाजाल गुजाल कालार टाइल्स बेफोरखौबो जेनेबा गोजाननि लाबफिनना लाब लाना-लाना फैनानै तामाने जोंनि लकेलि जायाव गामि ओनसोलफ्राव माने फानफैनो सुबिदा जादों आरो लामा दालांफोरा जिहेतु मोजां जाबाय। फैलायनाय सुबिदा जाबाय गारि गुरानि टेनसन गैया। बेखायनो एसे जौगासिनबाय आरो आग आगोलनि रुजुनायाव जेनेबा आगोल थ' नायोबा हान्था मेला खौ नायोबाथाय बे ओ जों उन्दै उन्दैबाथाय जेनेबा बासफोराबोथ' खि बा एखे गंसे गंनै बिदि खा खारोमोन। आरो माल मा था लाबनोबाबो ट्राकफोरा खिबा के गंसे। गंसे गंनै खारोमोन आजिखालिथ' गारि फिसा फिसाफोर बे पिकापफोर पिकआप ट्राक बे जेनेबा रोगाग्रा फिसा फिसा गारिफोरा बे गोबां बांबाय दा आरो बेफोर बांनायनि थाखायनो थांलाय फैलायाव जेबो खस्थ' जाया आरो सुबिदा जायो मानसिफोरा मोजां मोनो दा। ओमफ्राय आरो गारि गुरा गैयाबाबो आजिखालि इ रिक्साफोराबो ओंखारबाय मौबा थांनोबा फट'टनो थांब्रबनो हायो फैब्रबनो हायो। दसेनो एसे फैसायावनो जायो आरो खम फैसायावनो थांलाय फैलाया मोजां जायो बिदि आरो सुबिदा जायो। बे मथा मथि खाथि खाला गोबां इरि फैसा खारो नालाय। बरिया जायो आरो थांलाय फैलाय सुबिदा जायो। मोजां जायो जेनेबा फिसा फिसौ बुस्थु लायब्रबनो माब्रबनो बा फालांगि खालामब्रबनायाव थांलाय फैलाय खालामनो मोजां जायो आरो बिदि ओ ओमफ्राय नोंथांमोननि बोरै - बोरै सोलिगासिनो दा?
औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो माने सिगांनिफ्राय जोबोर माने दावगाखांनाय जो जौगाखांनाय फैबाय आरो।
औ - औ।
जेन'बा सिगां बारा इदि गोसो होआमोन। जोंनि जायगानि मानसि फोरा जेनबा बेफार फालांगि याव दा आंङो जेनेबा नों बिथां होनाय होननाय बायसानो आंबो नुनो मोनो आरो बे जोंनि जायगा गानिफ्रायनो ओ मैगं थाइगं बायदिसिनाफोरखौ थ' जेनेबा नै गुवाहाटि नोगोरमायावबो फाननो फैबावो जेने बा गारि लानानै औ औ हान्था मेलायाव फारसेथिं लामाफोरा मोजां जाबाय नालाय जोंनि ओजों जोंनि ओनसोलनिफ्राय माने फाननो फैयो बेहाय बांसिन दामसिन मोनो नालाय औ औ दाम औ औ बे मैगं थाइगं जेनेबा बारि बागान बेफोरनिफ्राय गय बायदिसिना बेफो फोरखौबो फानहरो बेफोरनि अनगायैबो माने आजिखालि बे दखान होनाय बा गला होनाय फोरावबो बांबाय आरो जानाय लोंनाय फासफोटनियानो जा ओ बा मायबा मोनसे
औ
सारभिस होनाय सेक्टरानो जा जेनेबा खानाय सिननायफोरखौबो ओ सेलुनफोर खुलिनाय नुनो मोनो सेंग्राफोरखौ बेनिफ्राय सिख्लाफोरखौबो बिदिनो देलायनायनि दखान बा बिउटि पारलार फोर होनाय नुनो मोनो आरो। बा सिनि दख खान एनिफ्राय बिदिनो दरजि
औ
फाय दिजायन खालामनाय बायदि सिख बायदि मैयासि सि द खान गला बिदि माने सि ख्लाफोरखौबो होनाय नुनो मोनो। ओ आरो आयजो खौ होनाय नुनो मोनो। लोगोसे आरो थार माने आइजोफोरा बिदि मैगं थाइगं लाथुमनानै जेनेबा जोंनि ओनसोलनिफ्राय बे बड'ल'न बड'लेण्डनि राज सिथानि जेनबा क'क्राझारफोरावबो बास गारियाव गाखोनानै जेनेबा थाङो आरो फाननो ना?
उम उम
दि माने आथिखालाव फालांगि खामनो गोरों जाबाय आरो जोंनि मानसिफोराबो औ औ औ माने गोदोथ' लामाफोरा जोबोर गाज ‌जि मोन माने औ हाख्ल' हुख्ल' एनिफ्राय नैजि नैजि किल'मिटार ओ जानथाइ बारहोनो थाखायनो जेनेबा से घन्टा गाहामनांगौमोन। मोन आरो एनिफ्राय दानिया नैजि मिनिटसोआवनो जायो। बा आदा घन्टासोआवनो जायो आरो आरामसे एनिफ फ्राय माने गुबुन रायजोनिफायबो जोंनि ओनसोलाव आङो फालांगि खालामनो फैनाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जेनेबा नुनो मोन
नुदो नुदो आ
जेनेबा बि हारि बेंगलि बिस सोरबो माने बेहाय फालांगि खालामफैयो औ बायदिसिना लाय सेेलन बा फासु पुत पानिपुरिफोरनि द फान होफैयो। बिदि आरो।
माने जेनेबा फालांगिया बै गुबुन गुबुन ओ। हारि हारिसाफोर थाबासो बांसिन जौगानायखौ नुयो आरो जेनेबा मोनसेल' हारि थाबाथाय बिदि जौगाखांनायखौ बारा नुनो मोना बिदि गलाय मोनदेर थाबाथाय बांसिन जौगानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ। जेरै जोंनाव ओ गोबां रोखोम। रोखोम गोबां माने बायदिसिना हारि आरो माहारि दं बेनि। जेनेबा आदिबासि नेपालि हारसा बर' बिदिनो जेनेबा ने फालिफोरा मोसौ फिनानै गाइखेरनि फालांगि खालामो। बेखौ जों नुनो मोननाय जायो माने जोंनि। ओनसोलाव ओ बिदिनो बर'फोराबो आजिखालि एसे एला बांसिन रोंग्रा जाबाय आरो गोदोनिसाय जेनेबा ओ। बिदिनो जानाय मुवा जामुंनि गला दखान बिदि ओंखाम ओंखाम जानाय ओंख्रि जोंनि ओ दोरोङारि जानाय मुवा बे साम' सबाय बेदर ना बेफोरनि माने द! दखान होयो आरो। ओंखाम ओंखाम हटेल होयो दानिया बेफोरखौ नुनो मोनो। मोननाय जायो आरो। आरो फारसेथिं जेनेबा पासपर्टनिखौबो होनाय नुयो दानिया गोबां बर'फोरखौबो औ सोलोंबाय औ गोदो बेबाददि नङामोन आरो बर'फोराना माने गोदो बांसिनानो आबाद मावनो। नै आबाद मावना माने गाव गावनो जानानै
औ औ औ औ औ बिनिल'मोन माने बाहेरा बेसाद जानाया खममोन दिनावहाय दा जेनेबा अ टाउन सहफोराव थाहैबाय मानसिफोराबो बिदिनो थांलाय फैलाय जाबाय बिसोरनिखौ नुनानै सोलोंबाय आरो जोंनि औ गामिनि सुबुंफ्राबो सोलोंबाय। औ
आरो बां औ औ औ बांसिन नो माने मोनफ्रोमबो फालांगियारि बिथिंखौनो जेनेबा दानिया मावो आरो बर' फोरा जेनेबा सायसे कमपिउटार दकान नबो होनानै जागासिनो खायसे आरो। हार्डवर हार्डवेरफोरनिबो न' बां लुनायाव बायदिसिना नांगौ जायोना हार्डवेरनि दखान होनानै ओ जागासिनो। सिनो आरो। ओ माने गुबुन हारिफोर। जोंबो। एसे कम्पिटिसन जेनबा बादायनायस जागासिनो। नो आरो ना दासान्दि। औ औ होनोमबा नोंथां जोंनिया समा जाबाय नामा रायज्लायनाया औ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां औ दे गोजोन्थों।
दे गोजोनथों।